ओ नोंथां मा खालामना दं?
ओ नोंथां दङ आं ओरैनो नै
आदसा नोंथांखौ आं फन खालामनाय जाहोन जाबाय नोंथांजों आं दान्दिसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
अ आस्सा होमबा नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंलि सोंनिहो
आ सोंनो हागोन नोंथां दे।
ओ जोंनि आइजोफोरा माने माबायदि जानांगौ हाबा जाखांना माबायदि जानांगौ जेनेबा आइजोनि आखल आखु माबायदि जानांगौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
ओ आइजोनि आखल आखुआथ' हाबा जाखांबा न'आव जेरै दे बेफोरो गासै हाबा जाखांबा सोलायजुब नंगौ आरो ना माने नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
ओमफाय आरो न'आव जेरै सिख्ला समाव बा न'आव थानाय समाव अबबा अबबा थांलाबायो जेरै बेरायथिंला बायोमोन ना बिसोरो बेफोरखौ गासै हाबा जा गासैबो सोलायजोबनांगौ आरो बिसोरो माने आरो फिसायनि सिं जानांगौ बि ओ बिमा बिफा बिहाउ बि खुनजोनि सिं जाना थानांगौ बेबायदिसो आरो माने हाबा जाखांबा आइजोफोरा।
औ। बिदिनो ओरैनोथ' न' न' सिख्ला समाव जाबायदिमोन बेफोरखौनो आखुखौ सोलायजोबनांगौ आरो ना नोंथां?
औ नोंथां औ। आदसा नोंथांमोननि गामियाव आइजोफोरनि बागै माबा मोनसे जादोंमोन नामा? दैै हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ